हेल' खोनादोंना नोंथांआ?
खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामनानै दङ?
द-दङ नोंथां ओरैनो
अ नोंथाङा फ्रि नामा दा?
फ्रि नोंथां
अ नोंथांङा फ्रिबा आं मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो नो हरदों। ए बरनन' अ बर' न'खरनि सायाव ओ बे बर' न'ख औ बे बर' न'खरनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै दा बर' न'खरनि बागै नोंथाङा एसे खोन्थाग्रोनो हागोन नामा?
हागोन नों थां नोंथां बर' न'खर एबा जोंनि ओनसोलनि बर' न' खरफोर होनोब्ला थ' गिबियावनो जोंना आबाद मावनानै बांसिन न'खर खुंनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां। बेनि अनगायैबो खायफा खाय फा न'खरफोरखौ बेफार फालांगि सोरखौबा साख्रि बेफोरबायदि मावनानै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो। आरो जोंनि बर' न'खर बुङोब्लाथ' गासैनावबो जेरै माइ बाख्रि बिदा फंबाय अनलायनाय बिमा बिफा अनलायनाय बिब बिमाव बिब बिनानाव अनलायनानै न'खर खुंनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां। आरो खायसे खायसे आबाद मावनानै जायाब्लाबो जेरै दाउ अमा फि फिनानै बेफोरखौ फाननानै रां खामायनानै गोग्गो न'खर दानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोल सोलनि न'खरफोरखौ न'खरफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां बुंनाया थिगैनो नोंथां जे जोंनिथिंबो ओ आबाद मावनानै जायो नोंथां। गोदो गोदाय आजै आजौमोननिफ्रायनो जोंहा बर' न'ख बा आबादजोंनो थांनानै थायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
जोङो म-माइ आबाद मावनानै जायो। ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै जोङो जिउ खुङो नङा होमबा नों
नों-नंगौ नोंथां।
बर' न'खराव जोङो गासिबो जोङो बे ओ आबादजोंनो ओ सोनारनानै सायाव जिउ खुंनाय जायो। दा औ बर' न'ख खर' होनोब्ला जोङो बर' न'खराव ओ बिमा फिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिबथै बियादै गासिबो सोमोन्दोनि थायो नङा होमबा नों नोंथां? जे आरो बैसोरनि जे मानाव जोङो न'नि गाहाय हिसाबै जोङो बिमा बिफाखौ लायो नङा होमबा नोंथां? दे बै बिमा बिफाया जोंनि नांगौखिनि जों नांगौ खिनि जानाय जोंनि गोनांथिखौ जों सुफुंनाय बैसोरो बिमा बिफायानो गाहाय बिफाव लायो। दा बाथ्रायाव खोनादों नङा होमबा नोंथा। जे आ हौवाया हाग्रानि फिसा। हिन्जावा ननि फिसा। दा बै हौवाया न'नि बायेरायाव थांनानै ओ खामानि मावहैनानै न बै जायगानि ओ दिन मोना ओ खामानि मावनानै नखराव ओ रांखान्थि बे बिथांखौ सुस्रांनाय नांगौ बायदियै मदद खालामनायाव गाहाय बिफाव लायो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
दा नोंसिरनिथिं जे जिउ खांनायनि राहा बेफोरो माबायदिजों जिउ खुङो नोंथाङा। दहाय एसे खोन्थाखाबाय। दा औ दा। जोंनि जोंनिथिंबो बे दहाय आं होननाय बायदि गाहायै आबादजोंनो थांनानै थायो नोंथां। दा जोंनि बो बर' नखराव आ मा मा थायो जोंनि नख'रनि सोरगिदिं मा मा थायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा नोंसिोरनि साइडथिं?
एसे हागोन नोंथां। जोंनि बरनाव न'खर होनोब्लाथ जोंना नखराव गिबियावनो बाथौ थानसालि आरो बे बाथौ थानसालिनि साहाजा ओंखाम संग्रा इसिं न'। बिदिनो साहा। बे सानजाहा माइ बाख्रि बेफोरबायदि थानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां। नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि? न'खरनि माबायदि सोरगिदों माबायदि थायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नों। नोंथां।
हागोन नोंथां। दे जोंनि सोरगिदिंथ जोंनि न'नि साखाथि फाखाथि बिफां लाइफां जे आबाद मावनाय बे आबादा थाखायो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओ न'नि साखाथियावनो जोङो माइहुं माइहुं दोनो जोङो। जाहाथे मोसौफोरनो दैज्लां दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्ला जे बयनिबो दुब्लियाव माइनि आबाद मावनाय थायो नालाय। दा जोंनि ओ दुब्लियाव माइ जाहैनांगौ खानांगौआ एसे गोब्राब बेनिखायनो जोङो माइ दुलि ओ माइनि जे ओ मारा होनायनि जे माइ जिगाब बेखौ जोङो मोनसे जायगायाव हुं हुंनानै दोनो नोंथां। साइडआव दा आरो बिनि खाथियावनो जोङो ग'लि दोनो जे मोसौ मैसोफोरखौ खौ जोङो खायो ओ आरो जोंनि ओ न'नि सोरगिदिं जोङो नोंथाङा दहायनो एसे खोन्थाबाय साहा ओ न'मा न' आरो ओंखाम संग्रा आमफाय सानजाहा जोङो ओ माइ बाख्रि आरो सोनाबा जों आलासि जिरायग्रा न' बां ख'था थायो सोरगिदिं जोंनि ओ न'जों बुंफबनाय नोंथां। दे जोंनि बिनि गेजेरावनो दङ जोङो मोनसे सिजौ गायनानै दोनो जाहाथे जोंनि न'खरा मोजां मोजाङाव मानि साफ स्राङो जाहाथे ओ मोजां ओम लामाजों दैदेनलांनो हानायनि थाखाय जोङो बेखौ गायनाय जायो। दा जोंनि जे ओन सोलाव बेबायदि नो जिउ खुङो नोंथां। दा नोंथांमोननिथिं जे आइजो माहारिफ्रा माबायदि बिफाव लायो बिनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा? न'खरनि जि नायाव
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव आइजो जो माहारि फोरा न'खर जिउ खुंनायाव जेरै खायसेया दाउ अमा फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै आरो खायसेया सि दानानै बेफोरखौबो हाथाय बाज बाजाराव फाननानै रां खामायनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां आरो बेबायदिनो गोग्गो न'खर दालांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव खायसे न'खर दोङो ओरैबादि न'खर ओ जाय न'खराव ओ न'खर बिगोमा
गोमा एबा न'खरनि गाहाय होनना बुङोब्ला जोंनिया हौवा मानसि एबा बिफाफोरखौ बुंनाय जायो, नोंगौ नोंथां नंगौ नोंथां। बेफोरबायदि हौवा मानसि गैयै खायसे न'खरफोर जायनि जाहोनाव बे हौवासाया हौवा मान सिया थैबाय
बेफोरबायदि नखराबो एबा आइजोफोरा नखर खुंलांनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां आरो बैफोर आइजोफोरानो जेरै दाउ अमा फिसिनानै सि दानानै बेफोरखौ फाननानै रां खा खामायनानै नखर
नखर खुंलांनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनाय जायो नोंथां नोंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि नखर बिगोमा गैयै एबा नखरनि गाहाय गैयै फोरा एबा आइजो
फोरबायदि नखर खुंनांनाय
खुंनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो दङ। आ आइजो माहारियाबो हौवा माहारिजों समान समान खामानि मावनाय आइजो माहा रिया बो जे न खरनि नांनाय खिनिखौ हेफाजाब होनाय जोंनि गामियाव दङ नोंथां।
नंगौ नोंथां
जोंनि उम आइजो माहारिया जे नआवनो दाउ, अमा, बोरमा हांसो बायदि जिब जुनार फि-फिनानै बैसोरनि आ रांखान्थि ज मोननायखौ नआव बाहायो। ननि जे आ जौगानायाव हेफाजाब होयो जोंनि एरियाथिं दङ बे नोंथां। दा गासैबो आ ननि जे आ खामानिखौ हिनजावनि फिसायानो मावो होननाय नङा होमबा नों थां जेरै जोङो हिनजावा ने हिनजाव गारजेनानो जोंनि नखरखौ सामलायो। आरो हौवायाथ नोङो बाय रायाव थांहैबाय खामानि मावहैबाय थाखा फैसा आरजिनो थाखाय दा हिनजाव माहारिया जे ननि जे गथ फरायनायनिफ्राय लानानै आ गथ फोरनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गथफोरनि जे लेखा फरायनाय बिसोरनि थांनाय बिसोरनि टाइम टेबोल गासिबो आ बि थिङाव आ खामानि मावो। नोंथां दा नोंसिोरनिथिंबो जे आइजो आइजो माहारियाव जे बेबायदि नआव जे गारजेन हिसाबै खामानि मावनाय नोंसोरनिथिं माबायदि बिहाव लायो नों
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादि दिनो जोंनि ओनसोलावबो खायसे आइजो माहारिफोराबो हौवासाफोरजों समान समान खामानि मावनानै एबा रां खामायनानै गोग्गो नखर खुंनांनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोननाय जायो नोंथां
नंगौ ना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा थिग बिदिनो जोंनियावबो जे आइजोआनो बांसिन आ नखरनि सामलायनायाव आ गाहाय बिफाव लायो जेरै आ हौवाजों लोगोसे समान समान जोंनि। हिनजावाबो ननि बिमायाबो माने गाहाय बिफाव लायो जोंनिथिं नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि न'खर फोरनि गथ'फोरा आथिखालाव सोलोंथाइ लानायाव माबायदि नोंथां।
आथिखालाव सिगांनिफ्राय अनेक गोजौआव नोंथां। जे जोंनि नख'रनि। जे फोरोंनाय जोंनि नखरनि जे बिमा बिफानि नांगौबायायदि जोथोन लानाय। बिनि थाखाय जोंनि ओ फरायसाफ्रा माने गोजौ लामाजों माने गोजौ थाखोसिम दावगानो हानायनि ओ ओ मोजां सुबिदायाव दंसै नोंथां। औ नोंसिनिथिंलाय माबायदि नोंथां दा?
जो-जोंनिथिंबो नोंथां आथिखालाव जोंनि ओनसोलनि न'खरफोरनि गथ' गथायाइफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायखौ गोदो गोदायनिफ्राय एसे मोजांसिन नुनो मोननाय।